दा
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां नोंथाङा आंनो औ मोजाङैनो दं नोंथाङा आङो नोंथाङा आंनो कल खालामनायनि
नोंथांनो आं कल खालामनाय कल खालामनायनि जाहोना जाबाय जोंनि बर' हारिफ्रा बा बर' सुबुंफोरा दाउ अमा फिसिनानैहाय माबोरै जिउ खुनो बा माबोरैहाय जिउखौहाय बारहोहरो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों फंनैसो रायलायनाय कल खालामनाय जादों नोंथां हागोन ना नोंथां सावरायनो औ औ ओ बर'फोरा माबोरैहाय दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंबोयो आं नोंथांनो फंनैसो बेखेवना होनोसै नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दा जोंहा ओ दाउ अमा फिसिनाय बा जिब जुनार फिसिनायजों जोंनि ओ बर' आइजोफोर बा जोंनि बर' सुबुंफोरखौ गोबां जौगानाय बा गोबांहाय ओ ओ जौ माबाबोनायखौ नुबोनो मोनदों जोंहा जौगाबोनायखौहाय। बिनि उनाव जोंहा ओ दाउ अमा फिसिनाय बुङोब्ला बा दाउ अमा माखासे दाउ अमा मोसौ बायदि बायदि जुनार खौबो जोंहा जोंनि न'खरनि आंगो मानसि बायदिनो जोंहा आंगो होनना बुङोब्ला गोरोन्थि जानाय न ङा जायनाखि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों हा दाउ अमा फिसिनायखौहाय जोंनि बर' सुबुंनि न'खराव नुबोदों। दा ओ आ दाउ अमा फिसिनानैबो जोंनि बर' सुबुंफोरखौहाय ओ गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनबो दों। जेरैहाय जोंहा दाउ फिसिनानैहाय जोंहा हाथाय बाजाराव फानहैयोब्ला मासे दाउखौ जोंहा नै बा नै खावसे केजि जानायखौ जोंहा हाथाय बाजारावहाय ब्रैजौनिफ्रा य थामजौसिम रां मुलाम्फा मोनहैनो हायो बिनिफ्राय मासे हांसोखौ जोंहा ओ बाजौनिफ्राय द'जौसिम मोनहैनो हायो जायनाखि जोंनि बर' सुबुंनि ओ रायजो जानाय बा जिउ खुंनायाव गोबां मदद होनायखौ नुनो मोनो बेनिख्रुइ जोंहा ओ बोरमा फिसिनायखौबो जोंनि बर' न'खरफोराव नुनो मोनो ओ बोरमा फिसिनायजोंबो ओ गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो जायनाखि बोरमाया बोरमानो जोंहा आदार होनो गोनां जाया बा आदार बायनानै होनो गोनां जाया बोरमाया ओ मिथिं-मि थिंगानिफ्राय मोननाय माखासे गोथां जिराद बा गोथां गांसोफोरखौनो जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बेयावहाय जोंना आदार होनो गो नां जायैलाय बेयावबो गोबां मुलाम्फाखौहाय नुनो मोनो जायनाखि मासे बोरमाया ओ स्नि बा दाइन मासनि गेजेरावहाय ओ मानै माथाम बा माब्रैसिम फिसाखौ होबाय थानाय खौ नुनो मोनो ओ मासे बोरमाखौ जोंहा ओ गिदिर खालामनानै बा फेदेरनानै फानोब्ला मासे बोरमायाव जोंहा हाथायाव बा बाजाराव लाङोब्ला जोंहा ब्रै रोजानिफ्राय बा रोजासिम जोंहा मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो। दा बेजोंबो जोंनि बर' सुबुं फोरा दा जोंनि बर' सुबुंफोरखौनि जिउ खुंनायाव हाय एसेखिनि रांजों गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो आरोबाव जोंहा जायनाखि मोसौ गोदो गोदायनि ओ माखासे ओ मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला न'खरावहाय मोसौ गैयाब्ला लो खि गैया होननाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों खोनाबोयो दा ओ जोंहा मोसौ फिनाय खौथ मोनफ्रोमबो बर' न'खरावहाय नुखायो जायनाखि जोंहा मोसौजोंहाय ओ हाल एवो बेनिफ्राय जोंहा मोसौजोंहाय बा मोसौनि जों जायनाखि गाय खेर जों मोसौनि गाइखेरखौहाय बायदि बायदि जाग्रा मुवा बा जानाय मुवा खालामनो हायो। जेरै ओ पनिर मिस्थि बायदि बायदि जोंहा जाग्रा भिटामिन जिराद खालामनो हायो जायजों जोंहा ओ जायनि गाइखेरखौ फाननानैबो जोंहा रां आरजिनो हायो बिनिख्रु ओ माखासे मोसौफोरखौ जोंहा गिदिर खालामनानै फानोब्ला हाथाय बाजाराव जोंहा ओ नैजिनिफ्राय थामजि रोजा रांसिम आरजिनो हानायखौ जोंहा नुनो मोनो जायनाखि जोंनि बर' सुबुंफोरनि जिउ खुंनायाव बेबो एसेखिनि राङाबो गोबां मुलाम्फाखौ नुनो मोनो आरो दायो जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय ओ अमा फिसिनायखौ गोबां नुनो मोनो जायनाखि जोंनि सरखारनिफ्राय अनथोब हि साबै फैयो बा सेंसन हिसाबै फैयो ओ मासे अमा फिनानैनो जोंहा गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो जायनाखि मासे अमाया फिसा जायोब्ला जोंहा गैयाब्लाबो ओ स्निनिफ्राय जिसिम अमा फिसाखौ जोंहा हैनो होनायखौ नुनो मोनो जायना खि मासे अमाखौ जोंहा फेदेरनानै थाम रोजायावहाय फाननो हायोब्ला ओ स्निथा बा जिथा अमा फिसायाव जोंहा थामजिनिफ्राय ब्रैजि रोजा रांखौहाय मोनहैनायखौ नुनो मोनो दा बेयावबो जोंनि बर' सुबुंफोर बा बर' आइजोफोरखौ मुलाम्फा जानायखौहाय नुनो मोन नाय जायो आरोखि ना। दा नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होनो हागोन ना नोंथाङो नोंथांमोननियाव माबोरैहाय जिब जुनार फिसिनानैहाय बर' सुबुंफोरा बा जोंनि माखासे ओनसोलनि मानसिफोरा जिउ खुङो।
नंगौ थारैनो ओ जोंनियाव ओ जा दाउ अमा फिसिनाय बेयो ओ जों जोङो बेखार सुबुंफोर एबा ओ
न'खरनि जौगानाय आरो सु सुबुंखौ रांखावरियाव जोबद हेफाजाब हो होयो लोगोसेनो खावरियाव खावरियावल' नङा मोसौ मोसौ बोरमा फिसिनानै जोङो गुबुन गुबुन खामानिफोरावबो जोङो हेफाजाब मोननो हायो जेरै जोङो मोसौ खौ ओ फिसिनानै जोङो मोसौ हालुवाजों जोङो हाल एवनाय खामानियाव हाल एवनाय ओ जा खामानि बिखौ जोंङो ओ बे मोसौखौ बाहायनाय जायो आरो लोगोसेनो जा मोसौ दाम्ब्रि एबा मोसौ गाय बेनिफ्राय जोङो गायखे खेर मोननो हायो ओ जोङो रांखावरियावल' नङा बेफोरनिफ्राय जोङो गाइखेर मोननानै जोङो गाइखेरखौ जोङो गोबां भिटामिन गोनां ओ मुवा बेसाद जोङो बानायनानै जानो हायो जेरै गाय गाय खेर दाखा गाइखेर मैखि ओ माखन पनिर बेफोरबायदिनो घिउ ओ बेफोरबायदि गोबां जोंनि गाइखेरनिफ्राय जोङो ओ भिटामिन गोनां मुवा जोङो बानायनानै जानो हायो आरोना बेजों लोगोसेनो जोंनि सानफ्रोम जोङो साफ्रोमबो सुबुङा जोङो साख्रिखौल' आसा खालामनानै थानो हाया जों माबा मोनसे बिजनेस लाइन ओ मावनो ब जोङो दाउ फार्म एबा हांसोनि फार्म अमानि फार्म बेफोरबायदि गोबां फार्म जों बानायनानैबो जोङो जिउखौ खुंलांनो हायो आरोना बेनिखायनो ओ जोङो दाउ फार्मखौ फिसिनानै गोबां मानसिखौ ओ दिनैनि जिउ ओ समाव आङो जौगासार जानायखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो दााव फार्मखौ माबोरैहाय खुलिनाय जायो एबा दाउ फार फार्म खुलिनायाव नोंथाङा मा मा जिरादफोरखौ
ओ नोंथाङा मोजाङै नोजोर होनांगोन ओ बेखौ आं नोंथांनि सेरा फंनैसो फोरमायनो सानदों आथिखालावथ' जोंनो खायफा सुबुङा गावनो गावनिनो आखाइनिफ्राय रां बाहायनानै जोङो दाव फार्म एबा हांसो फार्मखौ खुलिनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेनो जोङो फारसे सायडखि जा सोरखारा नो जोंनो लन हरनायखौबो जोङो नुनो मोनो जोङो आं सानो ओ जे गावनि आखाइनिफ्रायनो फिसानिफ्रायनो नोंथाङा ओ दाउ फार्मखौ
ज
खुलिग्रोनांगौ होननानै आं सानो मानोना नोंथाङा जे समाव नोङो रोङा रोङि समाव नोंथाङा सेेरोजा एबा बाजौ दाउ फिसाखौ नोंथाङा लाना फैनानै ओ नोंथाङा जुदि मेडिसिन फोरनि मुंखौ रोङा एबा नोंथाङा बेखौ मोजाङै जोथोन लानो रोङाबा नोंथाङा गोबां ओ लस जानो हागोन एबा ओ लस जानो हागौ होननानै आं सानो आरोना बेनिफ्राय जोङो दाउ फार्मखौ ओरैबायदि जायगायाव सोलुनांगौ जे जायगायाव जोङो अखा हाब्ला माने बै जायगायाव दैया जमा जानानै थाया बेफोरबायदि गोजौ जायगाखौ सायख'नानैसो जोङो दाउ फार्मखौ खुलिनांगौ आरो ओ बे जायगाया ओरैबायदि जायगायाव जानांगोन जेरै ओ जाय जायगायाव मानसिफोरा थांलाय फैलाय ओ बेफोरबायदि खालामबाय थाया आरोना मानोना मानसिफोरनि सुबुंनि थांलाय फैलाय आरो फार्माव हाबफैबाय थानायनि जायगायाव बै सु बुंजों बेक्टेरिया एबा भाइरासफोरा हाबफैफानानै दाउखौ जोंनिया ओ गोबां रोखोमनि बेराम जाहोनो हायो जायनि गेजेरावनो जोंनिया रानि खेत मुंनि मोनसे ओ बेरामा जुदि जोंनि फार्माव हाबफैयोब्ला बे फार्मनि गुज ओ गुजिगु जौखोन्दो दाउफोरानो थैजोबनायनि चान्स थायो आरोना बे जारानि खेत बेराम बेनि जाहोनाव बेखौ जोङो बासायनायनि जे बो ओ राहा एबा मुलि जोङो दिनैहालागै दिहुननायखौ जोङो नुनो मोनाखै बेनिफ्राय खायफा सुबुंखौ जोङो ओ गिदोर गिदोर फार्म फोराव जोङो ओ आथिखालाव बिगियाननि जोहै दिहुननाय जोंनिया हिटार मेसिन ओ बेजों जोङो दाउदैखौ दाउदैनिफ्राय जोङो दाउ फिसाखौ गहोनाय जोङो नुनो मोनो जाय जाय ओ नैजिब्रै साननि गेजेरावनो जोंनो दाउदैनिफ्राय दाउ फिसा गहोनाय खौ जों नुनो मोनो आरोना बिनिफ्राय ओ ओ गासैबो सुबुङानो
ओ नोजोर होनांगौ बाथ्रायानो बेनोदि जे दाउ फार्माव जोङो ओ बिदुंखौ जोङो मेनटेन लाखिनांगोन मानोना मासे दाउ बिमाया ओ दाउसा खौ जेनेबा दाउ फिसा ओंखारब्लाथाय बियो गजबनानै लाबाय थायो नङा होमब्ला बे बादिनो जोङो ग जबनायाव जेब्ला बिमा बिमाया थामजिब्रै डिग्रि जौखोन्दोआव बियो गुदुङाव गावनि फिसाफोरखौ गजबनानै लायो बेनिखायनो जोंबो ओ दाउ फिसाफोरनो जोङो थाम थामजिब्रै जौखोन्दो जा बिदुं बेखौ जोङो होथारनांगौ जायो आरो नङाब्ला जोंनिया दाउ फिसानि मर्टेलिटि एबा दाउ फिसानि थैनाया जोंनिया गोबां जानो जानानै फैयो आरो बेनिफ्राय ओ गुबुन जायगानिफ्राय लाबनाय ओ हरसे एबा सानसेनि दाउ फिसा खौ जोङो ओ
फार्माव लाबजेननाय लोगो लोगोनो जोङो बिसोरनो आदारखौ होग्रोनाङा ओ बिसोरो माने गारियाव सफैनाय जायो ना गारियाव सो बिसोरखौ लाबोनाय जायो बेनिफ्राय बिसोरो गारियाव फैब्लाथाय ओ एसे जुब्रिया जानानै फैयो बेखौ जोङो डाइरेक्टलि लाना फैनानै जोङो जुदि आ दारखौ बिसोरनो होनानै होयोब्ला बिसोरो ओ आदारखौ जाया आरोना बिसोरनो जोङो आदार होनायनि सिगां जोङो दै गुदुङाव ओ एबा दैयाव जोङो मेथाइ गुरुखौ जोङो गलायनानै होनांगौ आरोना बिनिफ्राय जोङो गोबां मेडिसिनफोर जोङो बाहायनांगौ जेरै बि कमप्लिकस ओ भिटामिनखौ जोङो बाहायोब्ला दाउखौ जोङो गोबां देरनाय नुनो मोनो आरोना ओ नरमेलि निख्रुय जा बि कमप्लिकस भितामिन बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि भिटामिन ए भिटा मिन बि भिटामिन सि खौ मोननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो ओ जोङो दाउ फिसाखौ मोनसे ओ देरा बानायनानै जोङो प्लेनसिट एबा जोङो कार्टनजों मोनसे गल देरा बानायनानै जोङो बे राव दोननाय जायो बेनिफ्राय गल देराखौ जोङो ओ खाखोर बिलाइजों जोङो बनानै दोननाय जायो आरो खाखोर बिलाइनि सायाव जोङो जा माइरंनिफ्राय ओ माइरंनि माइगाब एबा जुजाय जोङो बेखौ होनाय जायो जाहाथे हासिंनि गुसुवा दाउ फिसाखौ ओ दाउ फिसानि बिखाखौ सुहोनो हाया बेनि थाखाय जोङो बे जा माइलि बेखौ जोङो होनाय जायो आरोना।
आदसा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै नामा नोंथां। औ माब्लाबा रायज्लायफिननोसै गोजोन्थों नोंथां
ओं दे।